थां आ ओ नोंथांजोंहाय दसे सावरायनो हागोन नामा
औ सावरायनो हागोन दे
नोंथाङा बर'फोरनि बर' हारिफोरनि माबाफोर एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ आङो बर'फोरनि दानाय लुनाय सि दानायफोरनि सोमोन्दै एसे से फोरमायनो हागोन फोरमायलांसै आङो बिदिब्ला। ओ जोंहा बर'फोरनि दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बर'फोरा गोदो गोदोनिफ्रायनो दानाय लुनाय सि खुन्दुं लुनाय बेफोरावहाय जोंहा गोबां आखा आखा फाखा गोदोनिफ्रायनो जोङो मिथिजाबोनायखा आरो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो सि दानाय गावनि सि सि आगर एरनानै गाननाय बेनि थाखाय जोङो गोदोनिफ्रायनो गोबां जोंहा आ मिथि जाबोनायखा आरो जोङो दा बे सिखौहाय दानो थाखाय जोङो गिबियावनो जोंहा मा खालामग्रोयो होनबा जोङो एम्फौ फिसिनानै लाग्रोयो आरो जोङो एम्फौ फिसिनानैहाय बर'फोरा ओ गोदोनि ओंखायनो जोङो बे बेब बे माबाजोंहाय जोङो बे आदबजों जोङो गोदोनिफ्रायनो सोलिबा सोलिबोगासिनो दंखा यो आरो एम्फौ फिनायावहाय जोङो सि ख्रिनि बिदै बिदै दैहोनायनिफ्राय जोङो फिसा जानाय मोननाय आरो मोननाय एम्फौ बाहाय जोङो जाालियाव फिथोब थोबहोनायसिम बायदि जोंहा थाखो राननानै दं आरो बेफोर थाखोफोरावहाय जोङो बबे सम मा मा माबायदि जोथोन लानांगौ बेफोरखौ बर' हिन्जावफोरा जोंहा रोंखाजोबो आरो आरो जोंहा फिथोबनिफ्राय एम्फौखौ दिहुननानैबो बर'फोरा जायो आरो एम्फौखौबो ओंख्रि जायो जोंहा संनानै हाय ओ बिनिफ्राय जोंहा एम्फौ गोनां फिथोबनि ए-एम्फौ गोनां फिथोबखौहाय जोङो जोलैबो लाखियो आरो जाहाथे जोङो इयुनावहाय बे एम फौनिफ्रायनो जोङो बे फिथोबनिफ्रायनो जोङो खुन्दुंफोरखौहाय दिहुननानै लानो हायो। आरो बेनि थाखाय जोङो एम्फौखौ जोङो जोलैबो लाखिनाय जायो एमफौ फिथोबखौहाय बेनि उनाव जोङो एम्फौ फिखांनानै जोंहा खुन्दुं लुनाय हाबाफारिखौ जोंहा जागायजेनो बर' आइजोफोरा बर' हिनजावफोराहाय जोङो खुन्दुं लुनाययावबो जोबोर आखा फाखाखा गोदोनिफ्रायनो बिसोरो जोङो खुन आरो फिथोबनिफ्रायहाय खुन्दुं लुयो आरो फिथोबनिफ्राय खुन लुनाय खुन्दुं लुनाय खान्थियाहाय जोंना मख' जाथावथार गोदोनिफ्रायनो सिगां सिगां बिसोरो फिथोबखौ रुद'बनानै बिनि उनाव खाथ्रि बिलाजोंहाय थफ्ला फिसा फिसा जुनानैहाय थफ्लाखौ गेलिर मुवा नारसिन्नानै दोन्नाय जायो आरो बिदि नारसिन्नानै दोननायनि सानब्रै सानबासो लाखि लाखिनानैहाय जोङो टप फ्लाखौ खेवनानै दै मोजांजोंहाय सुनानै खुन्दुंखौहाय लुनाय जायो आरो
अ अ
खुन्दुंखौ लुखांनायनि उनाव जोङो खुन्दुंआवहाय गाबबो गायो जोङो खुन्दुंखौबो जोंहा बर'फोरा गाब गानायखौबो जोङो गावसोरनो दानानै लायो मोन आरो गाबखौबो खुन्दुं लुनानै ओ खुन्दुंवायहाय गाब गानायाबो बर'फोरनि कालचार सिनिनो हुदाखा गोदोनि फ्रायनो बिसोरोहाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवाफोरनिफ्राय गोसोम, गोथां, गो जा आरो खान्थाल मादा गाबफोरखौहाय जो गायोमोन आरो मिथिंगानिफ्राय मोन्नाय मा खासे जोंहा ओ बिलाइ बिलाइ मादाफोर बेफोरबायदिनिफ्रायनो जोङो खुन्दुंनि गाबखौबो जोङो गानानै लायोमोन आरो गाब दिहुननानैहाय फिथोब लुनानैहाय दिहुननाय खुन्दुंआव गाब गानो नांआबाबो जोङो खुननिफ्राय दिहुननाय खुन्दुंआव गाब गाथारोमोन आरो जोंनि बर'फोराहाय
बिनि उनाव दङ जोंहा जि दानाय गाब गाखांनायनि उनाव जोङो जिखौ दानो थाखाय लाहार फाहार खालामोमोन आरो जि दानो थाखाय जोङो गिबियावनो सिखौहाय जोङो खुन्दुंखौहाय सोंग्रोनानै लानाय जायो बिनि उनावहाय जोङो सोंखांनानैहाय जोङो ओ नोखौ खननाय जायो आरो नो खनखांनानै जोङो जोंहा बर' आइजोफोरा साल खुन्थायावहाय बे सि सोंनायखौहाय जोङो नो खन खनखांनानैहाय ओ थिखोनानै आरो बेनि उनावहाय जोङो जिखौहाय दानाय जायो आरो दा बे जि दानायजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंहा गोबां माखासे बा बाथ्राफोर फोथायनायबो जायो आरो बर'फोराहाय जोंहा गोबां बाथ्राफोर फोथायोमोन गोदोनि दिनावहाय ओ बेफोरनि गेजेरावनो दङ जोंहा जि दानो रोङि हिन्जावफोराहाय हाबा जानाया गोब्राब होननानै आरो गोदोहाय गोदोनि समाव जोङो जि दानो रोङाब्ला ब्ला हिनजावफोरा बाबा जानो रोङामोन बेबायदि फोथाय आरो नाथाय बेफोरदि बाथ्रा फोरखौ जोंना आथिखालावहाय जोङो बांद्राय खोनानो मोनलिया बि जि दानो रोङाब्ला जोंहा बर' आइजोफोर फोरा गुबुन न'खरावहाय जोंहा हाबा जायैनो बांद्राय जोंहा खाबु मोनामोन आरो बेनिखायनो ओंखायनो बिमा बिफाफोरा मा खालामोमोन बिमाफोरा गावबागाव फिसाफोरखौहाय सम जाब्लानो सि दानो फोरोंखायोमोन आरो बिमाफोरनि फोरोंनायनि थाखाय खालोदि बर' हिन्जावफ्रा जि दानो गोरों जायो बिदिल' नङामोन आरो उन्दै समावनो फिसाफोराहाय जोंनि बर' आइजोफोरा उन्दै उन्दैयावनो जोङो गेलेनायनि फावै जि दानो जि दानो थाखाय जोङो सोलोंखायोमोन आरो बेनि उनाव जोंहा जि दानानै जोंहा जि दानायनि गेजेरावनो जोङो आगरबो एरनानै लायोमोन आरो जिआव आगर एरनायाव बर' हिनजावफोरा जोबोर आखा फाखाथार गोदोनिफ्रायनो गोजा गोमो गोथां बायदि मैया गाबनि आ आगर एरनानैहाय बिसोरो बय दङ अखोरां सानि जोंथा मा माथा हाथरखिखौबो बर' हिन्जावफोरा आगर एरनानै बेरखांहोनो हायोनो
अ अ
फोरखौहाय बर' हिजावफोरा मिथिंगानिफ्रायनो बुथुम नानै लायो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे जोंहा बिबार बिलाइ बेबायदि नुथाय फोरनिफ्रायनो मिथिंगानि नुथायाइफोरनिफ्रायनो नो जोङो बुथुमनानै लायो आरो बेनिखायनो जोंहा गोबां आगरनि मुङानो बर'फोरनि गोबां आगरनि मुङानो मिथिंगानि बायदि मुंजोंहाय गोरोबफानाय आरो बेफोरो जाबाय जेरै आगर बोराय हाजो आगर थाइगिर बिबार माउजि आगान फारौ मेगन देवा आगर दाउसा मोख्रेब दिंखिया बिजौ बायदि बायदि आरो गोबां बेफोरबायदि स समायना रमायना आगर खद दानानैहाय जोङो बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो गाननो रोंखायो आरो बिनिखायनो बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो जि दानायावहाय आखा फाखाथार होननानै जोङो गासैबो हारिजोंनो जोङो मिथिजाब खानाय सिनाय जाबोखानाय आरो दा जोंहा आंनि बुंनांगौआ दानाय लुनायनि सोमोन्दै बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथा माबाफोर
औ औ आङो फोरमायनो सानदों जोंनि बे बर'फोरनि गारजा फुजा होनाय आरो बेखौहाय मोरै होनाय जायो बेनि बागै आं फोरमायनो सानदों आरो नों आनि सिगाङाव फोरमायनो हागोन ना बर'फोरा रायजोै ज' जानानै गारजा फुजाखौ होयो आरोना बेखौ बर'फोरहाय बेखौ जोङो सोर होयो होननानै बुङोब्ला जोंनि बाथौ धोरोमनि सुबुंफोरा होयो आरोना बेखौ खेर फुजि फुजा हो जानायनि सिगां बे फुजाखौ होनाय जायो आरो गामिनि रायजोआव न'खरनि सा साफ्रोमबो मानसि लेखा माइरं आरो रां खेन्द खांनानै बेजों फुजानि खरसा खालामनानै गारजा फुजाखौ होयो आरो गामियैनो ज' खुंनाय जायो आरोना बे फुजाखौ गारजा फुजा होनो थाखाय जों गं फ्रामबो बाथौ धोरोमनि गामिनि दाफा थानसालि थायो आरो बयबो मोनफ्रोमबो गामियावनो जेनेबा बाथौ धोरोमनि सुबुंफोरनियाव दाबफा दाबफा गार्जासाालि बा गार्जा फुजा होग्रा थानसालि थायो आरो बेखौनो दाथ सालिया बिफां लाइफां गोनांनि जोम थावनि जेरै ओ बिफां लाइफांजों खोबफ'नाय बेबायदि जायगायावहाय निजोमावहाय थान्दा बेफोरहाय बानायनाय जायो आरो गारजा सालिखौहाय बाथौ बोराइ बर'फोरनि गोनां गार्जा फुजा सोदोबा बबेनिफ्राय आरो बोरै फैगौ बेखौ जों बुंनो हाया जेनेबा माब्लानिफ्राय फालिदों बेखौ जों बुंनो हाया आरोना बे फुजाया मा खासे गाज्रि मोदाय मोदायजोफोरखौ बिदाय हरो आरो गारहैयो आरो। गारजानाय एबा एंगारजानाय मोदाय फोरखौनो फोसाव फोसाबनानै हगारनाय एबा बासानि दिखांनानै बिदाय हरनाय जायो आरो बे गार्जा फुजायाव
औ
खायफाया खायफा गाव राजा गार्जानिफ्राय गार्जा सोदोबबा फैदों होननानै जों सुबुंफ्रा फोथायो आरोना गारजा मोदया गामिनि राजा गामिनि राजा थावनि गामिनि सुबुंफोरा खाङो आरो बायो दिथा होयो जाय मोदाय गामिनि सुबुंफोरखौहाय गाहामै लाखिनो बे गार्जा फुजाफोरखौहाय ओम होयो होननानै जोङो फोथायो आरोना बर' समासाव बैसागु बायदि मुखुब रंजानाय फोरबोआवनि उनाव जेरै बैसागु रंजाखांनायनि उनाव जों गारजाफ फुजाखौ होनाय जायो आरोना बर'फोरा न खर एबा गामिफोरखौ गोथार खालामनो हास्थायनानै गामिनि मानसिफोरा बे फुजाखौ होयोनो होयो आरो जोङो बर'फोराहाय बाथौ दोरोमनिया बर' फोरा रंजानाय फोरबोआ रंजा बाजा खाह खननाय मोसानायफोराव न' न' गिदिंलाबायनायाव ज जौ बेदर जादेर लोंदेर गादेरनाय सुवा सुथि नाङो बिनिखायनो जोङो रंजानाय फोरबोनि उनाव मानसिफोरा सुवा सुथि नांनानै थायो आरो गुबुन मानसिजों सन्देरनायाव दाय गोरोन्थि गिना नाङो बेबायदिनो सानाव बुहुमनि गोजौ बोथोरनि सान्थौगिरिफोरा फोरबो बे गेबें बाथ्रा बान दं बाथौ दोरोमाव बे बाथाखौनो जोङो फोरमायो आरोना बेखौ लानानै जोङो गारजा फुजाखौ जेरै बैसागु ओ फोरबो फालिखांनायनि उनाव होनाय जायो आरो ओमफाय गारा गारजा फुजाखौ जोङो होनोसै खालियो जेरै गामिनिफोराव गामियाव होनायनि सिगांनो गामिफ्राव सुवा सुथि दं नामा बेखौनो मिथिग्रोना लानाय जायो आरो। बेखौ होनायनि सिगांनो जोङो मोनाबिलि समाव गारजासालिखौ फोसाबनानै फोजोबस्रांनानै लायो बेनिफाय लथासे दै गोथार लानानै लिरस्रांनानै थालिर लायज जौ बनानै लायो आरो। जरास थुलुसि बिलाइ आरो माइरं बा क्सा गरगु दोननानै गं दनजों खोबनानै दोननाय जायो आरो। आरो दुन नेसारि सोरगिदिं लिरनानै दोननाय जायो आरो अखानायनायै दनखौ बोखांनानै नायनाय जायो आरो थालिर बिलाइफोराव दोननाय माइरङा लेथेर फेथेर जायोब्ला गामियाव सुवा सुद थि दं होननानै जोङो सानो एबा जों बर' सुबुंफ्रा फोथायो आरोना। हमनो मोन नाय खान्थि बाहेराया दाय गोरोन्थिफोरनिफ्राय उद्रायनायनि उनाव जोङो रायजोफोरा गारजा फुजाखौ होनाय ज जायो आरोना बेफोरखौ नायखांजोबनायनि उनाव जोंङो होनाय जायो। बर'फोरनि गेजेराव मखजाथाव गोबां रोखोमनि गारजा दं आरो गारजा मोदायफोरनि मादाव मखजाथावानो जाबाय ज जेनबा आलादा आलादा थायो आरो लोखि गार्जा थायो आसु गार्जा सिउ गारज जा थुलुंसि आरो मुलुंसि गारजा सिन्दुर गारजा दुरा माराइ गारजा थं थांङालि गारजा गला खाथा गार्जा गारजा बोराय आरो गार राजा गार्जा दावं गार्जा आस आसार खान्थि गादा बेफोर बायदि बायदि दं आरो जोंनियाव गार्जाफोराव मोदायफोरा गार्जा फुजा होनायाव बर' फोरा माइ एबा लोखिखौ बरायनानै गामियाव लाबोयो आरोना। बोसोराव खेब फा लोखिखौ बरायनानै बरायथारनांगौ नाथाय बर'फोरनि गेजेराव आंखाला फैयो हो होननानै जों बर'फोरा फोथायो बेफोरखौ फुजाखौ होआबा खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
बेनि अनगायैबो जोंङो बेवहाय गारजा फुजायावहाय जोंङो गोबां मोदायफोर जेरै गार मोदायफोरनि थाखाय दावदाब गामिफोराव दावदब दावदब फिसा फिसा आरो गाखोनो थाखाय बैसां बिदिनो दावदाब फुजा फोरखौ होनाय जायो आरो बे फु ओ थानसालिफोराव बा यनाय जायो आरो बे गारजा फुजायाव जों अजा सासे आरो गामिनि बे फुजाखौ जगार खालामनो थाखाय हारसा दौरि आरो बर दौरि थानानै थानाय जायो। ना बे फुजायाव नांगौ जगारफोरखौ बिसोरनो माव जोबनाय जायो आरो आं बे एसेनोसै आंनि बे गारजा फुजानि बागै फोरमायनो। नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनदों।
औ बिदिबा दोनथनोसै नामा नोंथां? औ